हेल' हेल' अ खुलुमबाय नोंथां
औ औ
औ सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों
आचसा आदसा नोंथाङाथ' दान्दिसे सम नै आबहावानि सायावहाय सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन
आदसा आदसा दे होमबालाय गिबियाव नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय थ' अब्ला जों आयदानि सायाव साव आवगायदोनि नङा होमबा
औ दे
औ आचसा ओरैनोथ' जों दा आबहावा गेबेंनाय होनना बुङोबाथ' जोङो अनेकथा रोखोमनि दं नङा होमबा नोंथां दा जेरैबायदि
नोंथांना इन्टारनेटआ एसे माबा जादों
आतसा दा खोनादोंना खोनायाखै हेल' खो औ
औ देलाय बुंलाय नोंथां
औ औ जागोन दे ओरैनोथ' बेसिकेलि जोङो आब गेबेेंनाय होनना बुङोब्ला थ' जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै दैनि सायावहाय ओरै बारनि सा सायावहाय सोदोब बा साउन्डनि सायावहाय नङा होमबा ओ दा ओरैनो गुबैयै बिनि जाहोनखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना दा गोबांथार नुनो मोनसै नङा होमबा जेरै गारि मथर सालायनाय औ खोनादों नोंथां खोनागासिनो दं उम ओरैनोथ' जोङो बेफोरनि सायावहाय नायोब्ला बा बिजिरोब्ला गोबांथार रोखोमनि जाहोनफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरैबायदि गारि मथर सालायनायनि सायाव थाहैबाय नङा होमबा ओमफ्राय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर द'रननायनि सायाव थाहैबाय नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो आरोबाव जोङो दैनि सायावहाय बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालावहाय गोबांथार ओ हाफोरावहाय जोङो आबाद मावनाय जाउनावबो गोबां पयजेनेट बा बिस गोनां मेडिसिनफोर बाहायनायनि सायावबो ओ नुनो मोनो नङा होमबा
औ
थ' बेफोरबायदि ओ आबहावा गेबेंनायखौ बा सादारन बा बै बार गुबुंनायखौनो होनबाय जों नङा होमबा बे फोरनि सायावहाय जोङो होबथानोब्ला नोंथांनि बायदिब्ला जों दा आथिखालावहाय जोंनि मानसि बा जिबखौ सोनारनानै सोलिनो हानाय बायदि ओ नोजोर बोनानै नङा होमबा बैखौ माबायदिब्ला जोङो हमथानो हागोन बेखौहाय नोंथांनि सायावहाय माबाफोर ओ आइडियाफोर बा सानखांथाइफोर दं नामा
औ दंनायालाय दंमोन
देलाय अब्ला नोंथां सुंथाब बाबो फोरमायना होदो
औ फोरमायनोसै आङो अब्लालाय जोंनि आबहावाया बेनो जाबाय जाबाय जोंनि थासारियाव जेसेबांखि दंफां लाइफां एम्फौ एनला बेफोरनो जाबाय आबहावा
औ नंगौ
बेफोरनि बागै आरो जोंनि आबहावा खौ जों बासायनो थाखाय जोंङो, दंफांखौ बासायनांगोन जों दंफां दाना लाबानो जों दंफां गायनांगोन,
थारैनो
औ जों बिदिनो आरो मोनफा-मोनफा जुनादफोरनि थाखाय थाखाय जोंनि गोनांथि जायो जेन जों साना लाबानो मो-मोनसे फिसा जुनादाबो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि जायो, जेन जों जेरै, मोननो हायो माबा बिगियाननिफ्राय जेन बेफोरनि बागै जोंङो मोनसे बुस्थु गोमाबानो जों जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांनो हमो। आरो जोंङो बिदिनो मोनसे मोनसे जों सोनारनो गोनां जायो आरो जुनादनि सायाव जुनाद जोंङोनां सो-सोनारनो गोनां जायो।
औ औ औ थारैनो।
औ बिदिनो गोबां बागैनो बिदिनो आबहावा बुंङोब्ला जों बिदिनो नायनांगोन आरो जोंनि आब। हावाखौ जोंङो। जोंनि सोरगिदिंहाय मारै थासारिफोरा। सलिगासिनो बेफोरनि बागै जोंङो गोबां बेफोरखौ साननांगोन आरो। जेन इयुननि फिरिया बेफोरखौ। सैनो गोनां जायाल।
सैनो गोनां जाया नंगौ नंगौ नंगौ।
दा जों। नुनो मोनदों गोबां जोंनि आबहावाया जेन जों सान्दुंखौ नुनो मोन्दों गोदोनि बायदि बिराद गरम जासै आजि-खालि। बिदिनो जोंनि। जों एसे थाल लानानै जोंनि। फिरिफ्रा जों बेखौ। थाल लानांगोन आरोखि। ओह जेन जों दंफां-लाइ। फां गायनांगोन। थासारिफोरखौ जोंङो जुनादफोरखौहाय बुथारा लाबानो जोंङो जुनाद। फोरनि जुनारफोरनि जुगैबो जोंङो थांनानै दं मानो होनब्ला मोनसे बुस्थु गोमा लांबा जो। आवगाया जेस-जेन जोंनिया गाज्रि जानो हमो। जोंबो गोब। मानसि माहारिया जेन बे बुहुमाव। गोबाव जोरबावो। बिदिनो आरो गोबां बि। दिनो बागै जों मोननो हायो आरो आबहावानि बाग। गै आरो जोंनि अखाबो हाला हाया आरो आबहावा गैयाबा दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि अखानिबो जोङो आंखाल जानायखौ मोननो हायो।
औ निस्सय।
औ नै बिदिनो। गोबां बिदिनो। रो जोंनियावहाय बिदिनो गोबां। जों नुनो मोनो गाज्रि जानायखौ गोबां बिदिनो फेक्टरिफोर खुलिदों। हाग्रा हाग्रामा दानस्रांनानै गोबां गेदेर गेदेर हाग्रामाखौ दानस स्रांनानै न' लुदों गिदिर गिदि रनो जों हाग्रामाखौ दानस्रांनानै बिदिनो जों मानसि माहारिया जों दाननो गोनां जायो अब्लाबो जोङो जि दानो बिनो जों बांसिन गायनो गायनांगोन आरो जों बेखौ उननि फिरिखौ साननानै बिदिनो आरो औ ओमफ्राय बिदिनो गोबां बागै जों साननांगोन। इयुननि फिरिनि थाखाय आंनिफ्राय नै इदि आरो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ दा बेजों लोगोसेनो थेवब्लाबो जों माने माखासे खिनिखौ जोङो ओ जाय बुस्थुफोरखौ जों बाहायनोबो हागोन प्लास मा जागोन जोंहा खहाबो जाहैया नैफोरबायदि सिस्टेमेटिकेलिखौ जों साननानै नायोब्ला ओ दा जेरै जों गारि मटरनि खोथाखौ जों बुंनो हायो नङा होमबा दा गारि मथरखौथ' गोबांथार जोङो दा डिजेल पेट्रल सोनानैसो नङा होमबा जों सालायबाय थानाय जायो नङा होमबा जायफोरनिफ्राय जिनोखि ओंखारनाय उखुन्दैफोरा माने गोबां बिस गोनांबो जानो हागौ नङा होमबा बा जायोबोआनोखा। प्लास बेजों लोगोसे बेनिफ्राय किसुमान किसुमानफ्रा ओरैबायदि जायो ओ गोबांथार साउण्ड लाउडलि साउण्ड गोबार माने साउण्ड ओंखारनायनि जाउनावहायबो माने सोदोबनि सायावहाय जोंहा बुंनो हायो नङा होमबा दा बैफोरबायदिखौ जोङो इनडाइरेक्टलिब्लाबो नङा होमबा डाइरेक्ट लि जोङो होबथानो हाया द्रायाब्लाबो माने बेखौ मा खालामनो हायो जोङो ओ बेफोरखौबो जों बाहायनोबो हागोन प्लास जोङो माखासे जे गेब्रेंनाय बा गुब्रुंनायखौबो जोङो होबथानो हागोन जेरैबायदिनोखि दा गारि मथर ओंखारदों जों बेखौ थावजों बाहायो नङा होमबा दा बैफोरबायदिखौ जोङो दा आथिखालावहाय गोबां आकदमबारे मा ओनो गोदान गोदान सानखांथाइजों ओ जेरै इलेकट्रिक केल कार ओंखारबाय इलेकट्रिक बाइक ओंखारबाय नङा ओमबा इलेक थिक्स स्कुटारफोर ओंखारबाय। बैफोरबायदिखौ बाहायोब्ला निस्सय आंनि नोजोरावहाय माने ओ माखासे जिफोर ओ गुबुंनाय दा गारि मथरनिफ्राय जोङो गुबुंनाय मोनगासिनो दङ नङा ओमबा बैखौ माने इसे ब्लाबो होबथानो हागोन बेखौ आं नुहुरदों आरोखि।
औ औ
दा जोङो थावनि सोलायै जोङो इलेक्ट्रिकेल कारफोरखौ बाहायोब्लाथ' जों थावफोरखौ बाहायनांला नङा ओमबा बिनिफ्रायबो ओ गुबुंनाय खौ जों मोननाय नंला उखुन्दै ओंखारनाय नंला नङा ओमबा?
औ
आंनि मोनदांनायाव आं माने जेसांखिनि जों हायो जों मानसि माहारिया नङा ओमबा? जों मानसि माहारिया थावनि। जायफोर गारि मथर बाहायो बै फोरखौ ज्राब दोनथार नानै जोङो इलेकट्रिकेलि सिस्टिमखौ लाबोनानै नङा ओमबा जों गारि मथरखौ बाहायनो हागोन आरो। नङा ओमबा?
औ
औ बे मोनसे बिराद मोजां सुबिदा। बा मोनसे जोंनि थाखाय थांना थानायाव बिराद ओ- गोनांथिथार होननानै आं बेखौ सानदों आरोखि जों बाहायनोबो हाबाय प्लास जोंहा इनभारमेनाबो बा आबहावायाबो जोंना गुबुंनाय नंला आरोखि।
औ नंगौ
ओं ओं थ बेफोरबायदिनो आरो गोबांथार जोङो। हा थाबावनोबो हाबावगौ जायफोरखौ जोङो मोजाङै सानखांलायोब्ला जों मोननोबो हागोन। नङा ओमबा?
औ
दा जेरैबायदिनोखि सिगांनि समावहाय जोङो आ ट्रेन फोर सालायनाय जायोमोन बै ट्रेन फोरफोरखौनोखि मा ओनो खयलाजोंसो सालायनाय जायोमोन। नङा ओमबा?
औ नंगौ
सालायोब्ला मा जायोमोन बै ट्रेननिफ्राय जि ओंखारनाय उखुन्दै नङा ओमबा?
औ
खार्बन डाइ अक्साइदफोर बेफोर जोंनि देहानि थाखाय बुहुत पयजनेट नङा ओमबा? बिराद बिस गोनां बुस्थु। दा बैफोरबायदिखौ आथिखालावहाय मा खालामबावसै ओ - गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों आथिखालाव माने फ्राय साक्सेसफुल जाजोब्बायानो होनजासै नङा ओमबा मोनफ्रोमबो स्टेसनावनो जों नायोब्ला दा मा? खालामो आ इलिक ट्रिकि सिस्टेम खालामजोब्बाय नङा ओमबा ट्रेनखौबो जेरावनोखि जों। खयलाखौ बाहायनांगौ गोनांथियानो गैला नङा होबा थ' बिनिफ्राय जोंहा जि उखुन्दै ओंखारोन सिगांनि समावहाय बै उखुन्दैया दा आथिखालावहाय जों ओंखारैखौ जों नुनो मोनसै आरो नङा होमबा?
औ नंगौ
औ औ दा बेफोरो मोनफा मोनफा बिराद। सुबिदा गोनां नङा होमबा जों बाहायनोबो हाबाय। लोगोसे जोंहा गुबुंनायबो गैला नङा होमबा स' बेफोरबायदिनो मोन साफ्रोमबो बिथिंफोरखौ जाय जों माने गारथारनो हाया नङा होमबा? बैफोर गार थावनो हायै जिनिसफोरा जोंनि मोजांबो आरो गाज्रिबो जानानै दङ नङा होमबा? बैफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा सोदांलांनायनि गेजेरजों जों माने थांबाय थानो गोनां जागोन आरो बा बेखौ जोङो नाजाबाय थानांगोनबो आरो स' बेफोरबायदि नाजानाय थायोब्ला निस्सय सानसे समावहाय जोंनि जिउ खांनाय राहायाव नङा होमबा? आ मोनफ्रोमबो जेंनानि गेजेरजों जोङो सहाय लांनो हागोन बा बारग'लांनो हागोन बेखौ आं नुहुरदों आरोखि।
औ।
थ' अब्ला नोंथां दिनै बेखिनियावनो जों दोन्थ'लायनोसै नङा होमबा?
औ समाबो जाबाय माथो।
औ खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों दिनै आबहावानि सायाव एसे सावरायनो मोननानै। दा बिनियाव गिबि गिबियाव आङो नोंनिसिम रोजा रोजा हामग्लायनायखौ जासिहरनानै दोनैनि जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय होनबा नङा होमबा नोंथां?
औ जागोन दे नों थां गोजोनथोंसै।
होनबालाय गोजोन्थों नोंथां।
औ।